हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ
आं नोंथांनाव माबा मोनसे टपिकनि बागैसो रायलायनो होननानै हरदोंमोन।
औ बुंनायसाय।
नोंथाङा बैसागुनि बागै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा?
ओं ओं बैसागुनि बागै होनदोंना।
औ
बैसागु होननानै बुङोबाथ' जोंहा आसाम हादोरनिनो बियो मोनसे फोरबो। जोंहा बैसागुवाहाय मोननै रोखोमनि जायो। बैसम मोसौ बैसागु मोनसे आरो मोनसेया मानसि बैसागु जोङो गिबिगोर मोसौ बैसो बैसागुखौहाय फालिग्रोनाय जायो जोंनाहाय मोसौ बैसागुवाहाय मोसौ बैसागुआ जोंना एप्रिल दाननि जिब्रै खालारनिफ्राय जायो जायखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो आरो। बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागुखौ खौ फालिनो थाखाय जोङो सिनांगोन मा मोसौखौ जोङो गोदान बोसोरजों लोगोसे माने एसे महरखौ सोलायनो सोलायनाय जायो मोसौ बैसागुनि थाखाय जोङो मोसौखौ साजायनो थाखाय जोङो बिनि थाखाय जों मोनसे माला सुनानै लानाय जायो बेयावहाय जों लाव, फान्थाव, हालदै आरो थाइखा आरो मोखोना बिबार बेखौहाय माने माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो लोगोसे जोङोहाय मोसौ बेहाय लावथिजों बुनो मोना होननानै बेयावहाय जोङो रायदों आरो डिग्रि लावथि लानाय जायो आरो। बेजोंहाय जोङो मोसौखौ बुनो होनना हाग्राफ्राव अबावबा जाहारफ्राव लायनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो मोसौ मो सौनावहाय आरो नेम बायदियै मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायो थौनि नङाबा सारायफोरनि हांगारफोरखौहाय हुखनानै बेखौ मोनसे मोनसे थालिर बिलाइफोरावहाय बेखौ हुखना थाव गोथां होनानै बेखौ मोजाङै लगायनानैहाय मोसौनि गासिबो मोदोमाव बेखौहाय माबा मोनसे गन दाननानै बा थालिरनि गांखंजोंहाय थुनानै फोथा होनाय जायो बेनि उनाव जोङो। मोसौखौहाय थुखैनो थाखाय बिलोफोराव नङाबा दैमाफोरावहाय लांनाय जायो आरो दानि जुगावथ जोङो नआवनोहाय बाल्थिङाव दै लानानै थुखैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय जोंहाहाय बेखौहाय मोसौखौहाय दुब्लियाव होलांनो थाखाय थाखाय रायदों आरो जोंहाय जोङो मोसौखौ बुज्राव बुज्राव मेथाइ खनै खनै दुब्लिसिम होलांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेखौहाय हौवा मानसिफ्रा मावनाय जायो। मोसौ थुखै नायखौ बिनिफ्राय जों हा मानसि बैसागु होनोब्ला जोङो जिबा थारिखआवहाय जोंनि मा जिबा थारिख आवहाय जोङो मा एक थारिक होननानै हमनायल जायो आरो बैसागुनि माने बेयावहाय जोङो बैसागुखौ बेयाव उन्दैफोराहाय गेदेरफोरखौहाय मान लायो सना खरआव दांनानैहाय बोर सस्रियो आरो बेखौ जों जोंहाथ गोदोनि समावहाय बैसागुखौ स्नि दिन फालिनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय एसे हालागै फालिनायखौ नुनो मोनलिया जोङोहाय गिबि दिनाव जोङो बोर लानाय आरो बोर होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बेखौ होनना बुङोबा जोंनि गिबि दामजुफोर दङ गिबि दामजुफोरा जोंहा खाम, जथा, गरखा हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जोङो हा मोसानाय जायो आरो मोसानानै जोङो न खर नखर मोसानायाव जोङो नखर नखरावहाय जोंनोहाय बोर लानो थाखाय जोंनिफ्राय बोर लानो थाखाय जाय मोसाहैगोन गामिनिफोर बिसोरनिफ्राय बोर लानो थाखाय जायनि नखराव मोसाहैगोन बि बिसिनि नखरनिया माइरं खेरखा से होना नै आरो बेयावहाय थाइसे थाइनै दान होनानै माने बोर लानाय जायो। आरो जों बेफोरखौहाय लानानै आजावनानै लानानै फैनाय जायो आरो बोर सास्रिबोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जेब्लानाखि मोसाखागोन थाम दिन नङाबा ब्रैदिन मोसाखांनायनि उनावहाय मोसाखांनानैहाय जेखिनि रां मोनगोन बा माइरं मोनगोन बेफोरखौ जोङोहाय माइरंखौ फाननानै बा औ रां खौहाय
जमा खालामनानै जोङो बेजोंहाय खावसे खिनिखौहाय गामियावहाय रंजानायनि नामैहाय जयैहाय बैसागु बिदाय हरनाय हाबनाय जायो बा खावै खुंनाय जायो बैसागुआवहाय बिदायहरनाय हिसाबै माने रंजा बाजायैहाय खुंनाय जायो आरो नोंथांनि
औ।
एसे फोरमायना हागोन नामा
आं मिथिनाय बायदियावथ' आं मिथिनाय बायदियावथ' जालायनायाव
देलाय एसे बे नोंसिनिथिं माबोरै फालियो बिनि बागै
जोंनि आवहाय
हेलौ
मोसौ बैसागु आरो औ मानसि बैसागु मोसौ मोसौ बैसागुआव फुङावनो। सिथारनानै बिदिनो मैगं थाइगं बुथुमना हानानै। मोसौखौ थुखैना सारायनि सारायनि खिथुनि एबा मा होनो। देपसि बेफोरनि हांगारखौ। हनानै थालिर लाइयाव थावजों लगायनानै थुखैखांनायनि उनाव थावजों लगाय थाव फुनना होनानै फोथाखौ थुनानै होयो आरोना आरो इनि फ्राय मालाबो सुयो माला खौ मोसौनोबो गानहोयो आरो। गलि गलिनि उखुममुदा बाख्रिनि उखुममुदायाव थुनानै होयो।
औ औ।
मोसौ बैसागु बिदाय होखांनायनि अखानायै मानसि बैसागु मानसि बैसागु नि ओइदिनखालि
औ औ‌
मानसि जेनेबा मानसिफोरा सोरांबानो न न थांनानै सनमान लाहैयो। जेनेबा जे सनमान लाखालि खौ एख थारिक बुङो आरोना। अखा अखा नायैनिफ्राय जोंनिथिंजाय मोसानो ओंखारो। बोराय बुरिया एक्सट्रा सेंग्रा सिख्लाया एक्सट्रा ग थ उन्दैफोरा एक्स्रा इदि जानानै ओंखारो आरोना सानसे सान से बाहाग राननानै। ओमफाय इदिनो मोसाखांनानै मागिनानै मोननाय मागिनानै मोननाय खौ फार्थि जायो।
औ औ।
ओमफाय इदिनो फार्टि जाखांनायनि उनाव जोब्बाय आरो।
औ माने गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै माबायदि सोलायबोदों बुंनो हागोन नामा?
गोदोनिफ्राय लानानैथ गोबां सोलायबोबाय आरोना गोदो बिराद माने दामजुफोर लानानै मोसायोमोन आथिखालावथ
औ औ
इदि ओं गोम दामजु माला लानानै मो साला आरोना जेनेबा केसेकआव दामनानै मोसायो आथिखालाव ओं
बेनि बागै जानाय लोंनायफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
जानाय लोंनायाथ बैसागुनि एक थारिगाव फिथा सौराइ देनानै जायो आरोना
औ औ
माइब्रा माइरं आरो माथा माइरंजों लगायनानै एवनानै वालाव देयो
औ औ
दे बिदिब्ला फोजोबनोसै खोमा
औ दे